खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा फ्रिबा नोंथांजों मोननैसो टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ नोंथां सावरायनो हागोन।
अ ओ जोङो बिदिब्ला टपिकखौहाय दैनि सायावनो सावरायनोसै नङा होमबा?
औ जागोन नोंथां सावराय जागोन नोंथाङा एसे फोरमायग्रोदो।
औ औ।
औ।
ओ जोङो दै होनोब्ला जोङो फुंनिफायनो मोनाजासिम दैजोंनो जोङो दैखौनो बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ, जेरै जोङो जानायनि लोंनायनि बा दुगै
औ। औ नोंथां खोनादोंना नोंथां?